नोंथां औ खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथां
अ खोनादों ना आङो दंओ र' ओरैनो
उम
नोंथांआलाय मा मावदो ओंखामखौ जाखांबाय दे ओ
ओ‌ आंबो ओरैनोसो दं नै नोंथां जिरायनानै
उम
खबरफोरालाय बोरै नोंथां
खबरा दं दे मोजांयैनो ओ माजों जानाय
अ जोंनाथ' माबासो खारौ कान्दाय एवलाबायनसोमोन
अ
बिदिब्ला नोंथा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां नोंथांआ दसे सम होनो हायोब्ला
दे दे दे रायज्लायनो हागोन दे
ओ जोंहा
ओ मा टपिकनि सायाव लाना रायज्लायनो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ना
औ
ओमह उम उम उम दे बिदिब्ला
औ
न'आवनो दङो नोंथां
हेलौ नोंथां
औ हेलौ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ ओह हेलौ
औ नोंथां फोरमायलाय एसे बिदिब्ला
अ ओ दंफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायनांगौ ना
औ
अ ओ दंफां लाइफांआवथ' जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथि होनना बुंजायो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय औ दंफां लाइफां एसे थांना थानो हायो अक्सिजेन लानानै एसे मोजां मोननाय देहाखौ फोरखौ ओ आथिखालनि थ' दा टाउन सहरफोराव थांबाथाय दंफां लाइफांफोराव खम जायो नालाय
औ
एसे उम बोरैबा मोनो आरो देहाफोरखौ
औ दुंनाया बारा आरो टाउन सहराव औ
सहराव थाजिम मोना आरो देहाफोरखौ मोजां मोनैया थांनानै जोंनि गामि ओनसोलाव दंफां लाइफांआ एभेल‌ एभेल दं नालाय जोङो ओ मोजां अक्सिजेन मोनो नालाय ओ‌ एसे मोजां थानो हायो आरो अक्सिजेनखो मोजां मोनो नालाय उम आरो दा दंफां लाइफांखौ दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसादबो बानायनानै लानो हायो ओरैनो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै ओरैनो दंफां लाइफांनि ओ डेक्क बेन्स सियार बायदिसिना खालामना लानो हायो आरो न' लुनाय बायदिसिनाफोरावबो ओ काट थक्टा बायदिसिना खालामनानै न' लुनायावबो जों बाहायनो हायो दंफां लाइफांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां
बेफोरदिनो आरो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो दंफां लाइफांनिफ्राय आरो दंफां लाइफांखौ
ओ गायनो गोनां जायो आरो बुहुद
औ
आरो बिदिनो नोंथाङा एसे मा मा मिथिबावो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय दंफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे अ
नोंथाङा दानिसो बुंनाय बायदि जोंहा
औ
सहर टाउन सहराव
औ
जे बिफां लाइफां गैयियाव बा खम बिफां लाइाङा गोबांथार खम टाउन सहराव गोबांथार खमनि थाखाय जोंहा थानो सुखु बा दुंनाय दुंनाया बारा जायो
औ
जेराव मो मोजां सैथो जोंनि गामियारि बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव जों मोजां अक्सिजेन मोनो मोजां बार मोनो मोजां आबहावा मोनो जोंहा टाउन सहराव बिफां लाइफां गोबांथार खमनि थाखाय जोङो मोजां अक्सिजेन मोना मोजां आबहावा मोना लोगोसेयैनो जों टाउन सहराव गोबांथार गारि मथर खारनाय बिनि उ खुन्दै जों मोजाङा फवा मोना
अ औ
जोंहा ओमफ्राय बिफां लाइफां बुङोब्लाथ बिफां लाइफाङा टाउन सहराव गोबांथार खमानो थाखाय गामियारि ओनसोलावसो जोंहा गोबांथार बिफां लाइफां थायो
उम
गोबांथार
उम
बाहायनानै जों सुबुं माहारिया हेफाजाब मोनो बा मदद
औ औ
फिथाइ सामथाइखौ जों जानानै गोजोननाय मोनो गोजोननाय लानो हायो बा देहा
औ
देहाफोराबो मोजांजायो लोगोसे जों फिथाइ औ लोगोसेनो फिथाइफोरखौ जों साननानै
एसेबाबो राङारि राङारि बिथिङाव मददनो लोगोसेैनो जों बे थौथा थौथा बाथाम हानानै जों न' लुनो हायो लोगोसे अमाफोरनि थाग्रा खुलि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेयैनो जोंहा जों